औ
औ नोंथां खोनादों दे
औ खोनादों बिथांङा नोंथांनि कल खालामनायनि ओ नोंथांखौ फन खालामनानै गुबै जाहोना आं नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय ओ फन खालामनाय जादों
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे नोंथां
हागोन ना दा नोंथ थांजों आं माने मा ओ टपिकखौ सावरायनो
ओ दा बुंनो थाङोबा ओ दा आङो जोंनि दोरोङारि जा जानाय लोंनाय ओंख्रि बेफोरनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानो
दा आं नोंथां बेबायदिबा आंनो बुंग्रोनोसै नोंथां औ नोंथां आंनो बिदिबा बुंग्रोनोसै
औ जागोन दे बुंग्रोनो हागोन दे औ जागोन दे
औ नोंथां दा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला गोबां दंङो जेरैहाय नाफाम बेबायदिनो अनलाजों दाउ बेबायदिनो साम' सबाय बेफोरबायदि नारजि अमा गोबां दं आरो नोंथां बेबायदि बेनि गेजेरावनो आङो नोंथांनो जोंनि बे नारजि नारजि अमा बेफोरनि अनगा आंङो नाफाम नाफामखौ बोरै बानायो
आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों दा जोंहा गिबियावनो नांगोन नाफामनि थाखाय ना ना गोरान ना फिसा फिसा लायो ब्ला मोजां जायो जोंहा गिदिरबाथाय मोजां जाया बेनि थाखायनो ना फिसाखौ लानाया मोजां जायो आरो बेयो अराव बा सान्दुंङाव फोराननाय जानांगौ जायखिजाया गोरानल' जानो नांगौ आरो नोंथां बेनि उनाव जोंनो नांगोन थास' थास'आ जोंहा गोबां रोखोमनि थायो नोंथां दा जेरैहाय थास' गोसो औ थास' गुफुर थास' दुदालि बेबायदि आरो दा जायखि जाया थास'खौ नोंथाङा सायख'नो हायो जेरैहाय थास' दुदालिखौबो हायो बेबायदिनो थास' गुफुर बेबायदिनो थास' गोसोम बेबायदि आरो दा बुंनो थाङोबा जोंहा गो गोथावसिन जायो होनोब्लाथाय जोंङो थास' गोसोमजों बांसिन गोथाव जायो बेनि थाखायनो जों बांसिनानो थास' थास गोसोम जों लानाय नुयो आरो बेबायदिनो जोङो गिबियावनो थास' खौ बिलाइखौ हास'नानै देन्थाखौ फिफांनिफाय हास'नानै लाबोनांगोन आरो बेबायदिनो हास'नानै लाबोनानै मोजां सुस्र'नांगोन बेनि उनाव दै खौ मोजां ओ सर'गार होनानै जोङो थुख्रा थुख्रा फिसा फिसायाव हानानै लानांगोन आरो नोंथां
बेबायदिनो हानानै लाखांनानै जोङो मोनसे जायगाफोराव दोनगोन आरो बेबायदिनो दोनखांनानै जोङो गिबियाव नाफामखौ देनो थाखाय जोङो ओ ना गोरानखौ देग्रोनांगोन बेखौ जोङो गोबां जायगायाव देनो हायो जेरैहाय दानि मोब्लिबजों सोलिनाय बा मोब्लिब जों सालाय जाग्रा ओ ग्रेन्डार बेफोर बायदिजोंबो ओ देनो हायो नङाबा जोङो उवाल जा जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय उवाल गाहेन बेजों जों देयो आरो दा गिबियावनो जोङो उवालाव ओ ना गोरानखौ होनानै लाग्रोबाय बेबादिनो होनानै जोङो मिस मिस देनानै लाबाय बेनायनि देखांनायनि उनाव जेब्ला गेब्लेयो ओ मिस मिस जायो अब्ला जोङो थास'खौ एसे एसे हरगोन आरो थास'खौ जोङो खेबसेनो होनो नाङा थास'खौ खेबसेनो होयोब्लाथाय जोंहा बारा जानाय नि चान्स थायो बारा जायोब्लाथाय जोंहा मा जायो होनबाथाय माने ग्लेब ग्लेब बाराद्राय दैलेले जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो खेबसेनो होआ बेबायदिनो एसे एसे होनानै जेब्ला जानाय बायदि जागोन एसे ओ लाथा लाथा बा एसे गथा जागोन अब्ला जोङो ओ थास' होनायखौ बन्द' खालामगोन ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो ओ जेब्ला बे देखांनाया ओ थास'जों बा ना गोरानजों देग्लिनाया जागोन अब्लाथाय जोङो ओ खारै होगोन आरो जों जेरैहाय खारैखौ थालिर बिफां बा थालिर मुरा बायदिसिनानिफ्राय बानायनाय जायो बै खारैखौ होगोन आरो बेयाव जों बाराद्राय होआ जों एसे बिबांनि होगोन बाराद्राय होयोबाथाय मोजां जाया बेनि थाखायनो एसेल' होगोन आरो आरो बेयाव जोङो मानो होयो होनोब्लाथाय जोंहा बा जेन ओ बेयो मोजाङै सेवो आरो गोथाव जायो आरो जाहाथे बेयाव एम्फौ बा मैखुन बेरा बेफोरनि थाखाय जोङो खारैखौ होथारनांगौ आरो बेबायदि होखांनायनि उनाव जोङो गारबा बा साम'जों ओ सामुसजों ओ जोङो मोजां एरग्लिनानै माने गाससिआवबो फोनांजोबगोन आरो बे खारैखौ बेदि एग्लिखांनानै जोङो ओ बथ'लनि बयाम बा जोङो बेबायदिनो औवा हासुं लागोन नोंथां औवा हासु सुंखौ जोङो औवा माखालनिबो लानो हायो बा औवा बुरखा गिदिर गिदिरनिबो लानो हायो बेबायदिनो फारसेखै ओ गान्थि लानानै आरो फारसेखै गान्थि लानो नाङा आरो बेबायदिनो जोङो साम'सजों बा आखाइजोंनो बेबायदिनो एसे एसे सोनांगो आरो सोहरनानै एसे मोजाङै नारसो नारसो सोखांनानै जोङो गिबियाव थालि बिलाइ गोरान बा हालदै बिलाइखौ होथेगोन आरो हालदि बिलाइजों बा थालि बिलाइ गोरानदों बिदिनो होथेखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव फिन जों बन्थ'नि जा अर सुखोनदा ओ जा माबा हाथफ्ला थायोना नोंथां औ बिजों जोंहा ओ दैजों लगायनानै मोजांहाय लारु खालामनानै जोङो मिथ मात एकदमबारे बार हाबनोहायि बादि हो थेबावगोन आरो
ओम
बेबायदि होथेखांनायनि उनावबो आरो जोङो मोनसे आरो थालासेबाव जोङो प्लास्टिकजों ओ थि बा दिरुंफोरजों मोजां खाथेनानै दोनबावगोन बेखौ खाथेखांनानै जोङो मोन एसे मोजां जायगायाव दोनगोन जेरैहाय सिगाङाव जेनेबा अरदाबनि सिगाङावबो दोननो हायो बेखौ मोनसे जायगा जेरैहाय थोरसि, खुरै दोनग्रा देक्स थायोना बेफोरावबो दोननो हायो बेखौ जोङो जिबा दिननि उनावनो जोङो दोननानै जानो हायो आरो जिबा दिननि उनाव जायोब्लाथाय जोंहा बारा गोथावखौ मोननो हाया बेनि थाखायनो जोङो बेखौ खमबाबो से दान बा नै दान बा थाम दान गाहाम दोनोबालाथाय बांसिन गोथावखौ मोननो हायो आरो दा जोंहा बेबायदि गोबाव दोननानै जायोब्ला बिराद गोथाव जायो बेनि थाखायनो जोङो गोबाव दोननानै जायो आरो बिखौ जोङो बेखौ फाजा बा बाथोन एवनानैबो जायो बेबायदिनो रोसि एवनानैबो जायो आरो दा नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां हागोन दा दाथ' बिदिब्ला आं जागायनिसै नों आंनि माखासे फोरमायथिखौ
औ नोंथां
हेल' खोनादों
औ नोंथां औ खोनादों
खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों खोनादों
जोंनि जोंनि जानाय थ' बर'नि जारिमिनाथ' गोबां गोदो-गोदायनिफ्राय आबौ-आबैनिफ्रायनो गोबां सोलिबोदों आरो बिदि गोबां ओ ओंख्रिफोर जों बर'फ्रा माखासे बर'फ्रा गाव गावसोरनो गाव आखाइजों बानायनाबो जादों जेरै
औ औ
मा होनो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ जों बर'फ्रा गावसोरनो बानायनानै जानो रोंबोदों आरो बिदिनो सबाइ ओंख्रि
औ नोंथां
अ सबाय ओंख्रि बिदिनो आरो माखासे मैगं मैला ओ फोरखौ बुथुमनानै जोंनि बर' मानसिफोरा जानो रोंबोदों आरो दासिमहालागैबो माखासे दोरोङारि गियानखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों खोनादों
बेल नङा माखासे मैगंफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मैगंफोरखौ जों बर'फोरा गोदो गोलाय बाहायबोदों आरो दासिमहालागै लागिनो बाहायबाय दङ अनला बेनिनो गेजेराव आं नोंथां गोबां ज
औ नोंथां औ
सानबाय अनलाखौ गिबियावनो संनो थाखाय जोंनो ओ माइरं नांगौ आरो माइरंखौ गिबियावनो सोमना लाग्रोबाय आरो माइरंखौ सोमखांनानै बेनि उनाव मथा मथि एक घन्टा बा आधा घन्टाफोर सोमबाय आरो बिनि उनाव सोमखांनानै जेब्लानोखि उवाल नङाबा वाल गाहेन नङाबा दिंखि बेफोराव सौनाय जायो आरो दानि माबायाव दानि दिनाव बांसिन ग्रेन्डार मिसिनजों मिसिनखौ बाहायनाय जों नुनो मोनो आरो जेब्लानोाखि बेखौ अनखौ लाग्रोबाय अनखौ मिस मिस खालामनानै गुन्दै खालामना लाग्रोबाय ओमफ्राय बेनि उन उनावहाय ओ दै गुदुंखौ ग्लब ग्लब फुदुंबाय आरो ना माने अनदला ओंख्रियाव बानायनो थाखाय ओमफ्राय बेहाय अनला खौ दैया जेब्लानोखि ग्लब ग्लब गोदोबाय दुंबायना अब्लानिया ओमफ्राय बै अनखौ लासै लासै ओरै आखाइजों फ्रि फ्रि होबाय थाबाय ओमफ्राय जुदि फ्रि फ्रि होखांनाया जोब्बाय अन अन गुन्दैया जोब्बाथाय जेब्ला ओ माबाफोर बेदर होनो दंब्ला बै बेदरखौ गिबियावनो एवफ्रामना लाग्रोनानै बे बेदरफोरखौ होनो हाबाय जायखिजाया बेदर जोंहा अमा दाउ बिदिनो सेसा बेफोरखौ होनो हाबाय बा बिदि दसे खोबहाबबाय दसे खोबहाबखांनानै बिनि उनाव ओ ओ दुन्दिया मस्ला बा गंगार मस्ला बिनि मस्ला मस्लि होनो गोनां दंब्ला आरो बेखौ दसे उनाव बोखारनानै खोबहाबावबाय आरो बिदिनो खोबखांनानै जेब्लानोाखि ओ मोनहां मोनहां जायो अब्ला माने खेबसे साखिनाय बावबाय आरो ना माने संख्रि नांदों नाङाखै थावदों ना थावाखै बेफोरखौ साखिनाय बावबाय ओमफ्राय साखिनायनानै जुदि माबाफोर गोनां थि जादोंब्ला नांगौब्ला माबाफोर होनांगौ दंब्ला बेखौ जों माने टेस्ट खालामनानै हो होनाय जायो आरोना बा बिदिनो हो माने जुदि टेसआ जाबायब्ला गासिबो समानै ओ सादा जाबायब्ला अब्लानिया माने जों अनला ओंख्रिखौ जानो थाखाय खांनाय जायो आरो ओ मा होनो गुदुं गुदुंथ' जानो हाया नङा होमबा माने खौ गिबियावनो ओ खांनानै मथा मथि आधा घन्टा बा मथा मथि बिस मिनिट थानानै बेखौ खांनानै जानाय जायो आरो ना माने बे जोंनि बर'फोरनि अनला ओंख्रि आरो अनला ओंख्रियाव होबाय जोंनाव माने बबेबा हाफोर बबेबा बाथौ खेराइफोराव माने अनला ओ माबा होनाय जाया खारदै होनाय जाया खारदै होनाय खिन्थु जोंनि बर'फोरनि गेजेराव अनला ओंख्रियाव बांसिन खारदैखौ हाय नुनोमोन गोदो गोदाय नाथाय आथिखाल मुगायाव खारदैखौ हायालासे जों बांसिन थावजों बानायनायखौ बुस्थुखौ जों नुनो मोनसे थावजोंसो एवनाय खौ जों बांसिननोसै दानि मुगायाव मानो होनबा मुगाजों मुगा सोलायलांनो हमबाय। माने दानि दिनावहाय दा आंनिफ्राय अनला मखौ माबोरै बानाय नोंथांनो आं माखासेखौ फोरमायना हरबाय। दा आं नोंथांनिफ्राय मोनसे औ दानि आरो दानि आरो गोदोनि जानायनि फारागआ माबायदि सोलिबाय दं आं नोंथांनिफ्राय माने बेखौ एक्सप्लेनसन लुुबैदों।
औ नोंथां दा बुंनो थाङोबा दानि जानाय आरो गोदोनि जानाय गोबां फारागथि दं दा बुंनो थाङोबा जोंहा मैगं थाइगंखौनो बुंनो थाङोबा दा गोदोनि दिनाव जोंहा बयबो न'नि जा एसे एनै हा दं बा दुब्लि दं बा फोथार दं बेफोराव जोङो एसे एनैखौ गाव न'खराव जानो गोनांखिनिखौ जों गाव गावबा गावनो बेबायदिनो मावनानै जायोमोन आरो दा जेरैहाय खांखिलर लेस स्रा बेबायदिनो जिंखा बहल बेबायदिनो गासैखौबो बेबायदिनो एसे एसेयै जोङो मावनानै बा गायनानै जायोमोन बेबायदिनो मेसें बोथोराव जोंहा बेबायदिनो लाफा लाइ मुला बेफोरबायदिनो गोबां
बेबायदि मैगंखौ गायनानै जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव दा जोंहा जायगा थासेयावबो बा खनासे खनानै जायगा थाइसेयावबो जोंहा फोथार थासेयावबो बेबायदिनो मावनानै जानायखौ जों खम नुयो। दानि मानसिखौ बुंनो थाङोबा जों ओ बाहादुरि बा बादुला जाबाय होननानै बुंनो नांगोन मानो होनबा जोङो गोबां जायगा थसे थासेयावबो जोङो बायनानै जानाय बा मै मुलि बायदिसिना होनाय मैगंफोरखौसो आं बांसिन मोजां मोननाय खौ नुहुरबाय दानि जुगाव दा गोदो जोंहा बेबायदिनो जोङो मैगं थाइगंखौ जों ओ गोबां मुलि होयि बा बेबायदिनो मेडिसिन होयि हासार होयिखौ जोङो गोबां ओ फाननानै फाननायबाबो बेफोरबायदि मोजां नेसारेल बेबायदि मुलि होयि मैगंफोरखौ मोनजायोमोन आरो गोदोनि दिनाव। नाथाय दानि जुगाव दा बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो मैगंनो हासार बेबायदिनो मुलि गोबां एम्फौ बुथारग्रा मुलि बेफोरबायदि होनाय बा भिटामिन बायदिसिना जों गोबां बाहायनानै फेदेरनाय मैगं थाइगंखौ मोननो हायो आरो दानि जुगाव। दा गोदो बेफोरबायदि गैयामोन जोंहा मैगं मैगं थाइगङाव जों हासार बेबायदिनो रासायनारि मुलि एम्फौ फोथैग्रा मुलि बेफोरबायदि होनानै जोङो आबादखौ मावनाय जायामोन आरो। गोदो जा गोबोरखि हासार बेबायदिनो एसे एनैल होनानै जोङो जोंनि आब